औ खोनादों
ओ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय जाबाय।
नोंथांनिसिमबो गोजोन ओ बे जासिहरनाय थाबाय नोंथां नोंथांसिमबो।
औ दा नोंथां आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव ओ सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां।
औ जेबो नंङा नोथां सावरय जागोन।
औ दा ओ जा जोंनि जिउ खांनाय राहा दा जोंहा गिबियावनो बुङोबा गामियाव थायोब्लाथाय गामिनि खोथा बुङोब्लाथाय जोङो गाहायै जों माइ आबादखौ मावो नङा होमबा नो दा आं नोंथांनो माइ आबादनि सो मोनदै आं नोंथांनो गुवारै फोरमायना होनो सानदों आरो।
दा जोंहा गिबियावनो माइ माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोंहा गिबियावनो माइ फोथारनांगोन। माइ फोथारा ओरैबायदि जानांगोन ओ जाय जायगायाव जोंहा ओ दै थायो बेबायदिनो बाराद्राय बोरि नङा बेबायदिनो दैनि ओ उसुबिदाब बा आंखाल गैयि बेफोरबायदि जायगायाव जोङो माइखौ गायनो नांगौ आरो बेबायदि जायगायाव गायोब्लाथाय जोंहा ओ माइ माइनि आबादा मोजां जायो आरो बेनि थाखायनो जोङो बैफोरबायदि जायगाखौ सायख'नानै गायनो नांगौ आरो जेरैहाय जोङो माइ गायनो थाखाय गिबियावनो नांग्रोगोन माइ माइ जोलै जेरैहाय दा गोदोनि जुगावथ' जोंहा गोबां माइ जोलै दंमोन बा माइ दंमोन। बेफोर जाहैबाय जोंहा आसुमाइ माइसालि बेबायदिनो बायसुमुति माइब्रा बेफोरबायदिखौ जों गोदो बांसिन गायनाय जायोमोन आरो नोंथां। दा नाथाय दानि जुगाव जों गोदान गोदान बेबायदि बिदिनो माइ जोलै बा माइ ओ बेबायदि ओंखारबाय आरो। दा गोदोनि माइ जोलैफोरखौ गारनानै दा जों गोदान गोदान माइ जोलैफोरखौ गायनो गोनां जायो मानो होनबा गोदोनि बायदि जोंहा दुब्लि बारियाव हासार गैला आरो बेनि थाखायनो जोङो गोदान गोदान सोलायनानै जोङो माइफोरखौ गायनो गोनां जायो आरो नोंथां
अ अ
बेबायदिनो जों गिबियावनो ओ माइ गायनो थाखाय जोंहा खोथिया बारि एवग्रोनो गोनां जायो। गिबियावनो जोंहा खोथिया बारिखौ जोङो गोदो ओ जोङो हा नांगोल जुंगाल बेबायदिनो मोसौजों बेरे फुंजानि थिनथा बा सारिथा बे बाजियावनो जोङो सिखारनानै जोङो बेबायदि खोथियाखौ बा खोथिया बारिखौ एवहैयोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव जोंहा बेफोरबायदि बिदि मोसौ हालि बेफोरबायदि नांगोल जुंगालजों एवनायनि जोंहा सम गैला बा सम दा गोमालांजोब्बाय बेफोरो बेनि थाखायनो जोंहा दा ओ ट्रेक्टरजों ओ हालेवनाय जायो आरो गिबियावनो जोङो फिननै हालेवग्रोनानै लायो बेखौ जोंहा खारायनाय बुङो आरो नोंथां बेबायदिनो गिबियाव जोङो खारायग्रोनानै लानानै जोङो ओ खारायखांनायनि उनाव जोङो आलिफोरखौ मोजांहै दाननानै खोनानै लागोन आरो नोंथां
औ औ
बेबायदिनो आलि खोखांनायनि उनाव जोंहा ओ दैखौ मोजांहाय सोगोन जेरैहाय दै गैयाबाथाय मोजां जानाय नङाना नोंथां? हाब्रु जानाय नङा बेनि थाखायनो जोङो हा दैखौ मोजां लाखिनानै जोङो आलिखौ मोजां थेनानै लागोन आरो बेबायदि थेखांनायनि उनाव जोङो जोंनो नांबावगोन आरोबाव हालेवनायनि गोनांथि बेनि थाखायनो जोङो हालौ होबावगोन आरो नोंथां हालौ बेखौ ओरैबायदि हालेवहोसिगोन जोङो दा हाब्रुआ ग्लेब ग्लेब मोजांहाय गेब्लेयो आरो बेनि थाखायनो जोङो हाब्रुखौ मोजांहाय गेब्लेहोजोबनानै जोङो हरसे दोनगोन बे हरसे दोनखांनायनि उनाव जोंहा गिबियावनो माइ जा माय जोल जोलै बेखौ जोङो सायख'खांनायनि उनाव जोङो बस्थायाव सोनानै लागोन आरो नोंथां जेरैहाय जोङो फाथोनि बस्था फाथोनि बस्थायाव जोबोर मोजां जायो बेनि थाखायनो फाथोनि बस्थायाव मोजां सोनानै जों खाथेनानै जोङो बेखौ फुख्रि बा बेबायदिनो दंग'नि दै बेफोरबायदियाव गारसोमनानै बा गार सोमनानै बा सोमनानै दोनगोन आरो नोंथां बेबायदि सोमनानै दोनखांनायनि उनाव जोंहा बेबायदिनो सानसे बा हरसे सोमखांनायनि उनाव अखानायै जोंहा फोहैगोन जेरै जों बे दुब्लि फोथारखौ बा खोथिया बारि हालौवनायखौ जों हरसे मानो दोनदों होनोब्ला जोंहा बाराद्राय हालौ गोदानाव फैयोब्लाथाय जोंनि जा माइ जोलैनि बेगर माइ बेयो बाराद्राय सिङाव थांद्रायो आरो जाय जोंनो माने जोलै बै गाजा बेरनाया बेयो एसे गोब्राब जायो रज'बोनो थाखाय बेनि थाखायनो जोङो हरसे दोननानै जों फैयोब्लाथाय मोजां जायो आरो बेबायदिनो फोनो फोनाया जोंहा बेबायदिनो सारनानै होगोन जोङो फ्रि फ्रि फ्रि फ्रि सारबाय थागोन सानिफ्राय बेबायदि सारोब्ला नाथाय जोंहा गथा गथा जमा जमा थाया आरो बेनि थाखायनो जोङो फ्रि फ्रि सारनानै गारनानै फोना होजोबगोन आरो बेबायदि फोखांनायनि उनाव जोंहा बेबायदिनो मास मोनसे बा हप्तानै हप्ताथामनि उनाव जोंहा जलायसेसो जाबोगोन खोथिया अब्ला जोङो बेयाव हासार होनांगोन जेरैहाय फेसेव हासार इउरिया हासार बेबायदि होनो नांगोन आरो बेबायदि होयोब्लाथाय जोंना जा खोथिया बेयो सोमखोर सोमखोर गसा बारायबोगोन आरो एसे एसे बेबायदिनो जेब्ला फुजानाय जायो बा फुजानाय जागोन जासान्दि जोङो खावसे जा गायनो गोनां हा बेखौ जोङो एवनानै लागोन जोंहा गिबियावनो बेबायदिनो फिनसे एबा फिनै खारायनानै लागोन खारायखांनायनि उनाव जोङो बेखौ हाजिरा बा खामला होनानै जोङो आलि बायदिसिनाखौ मोजांहाय थेहोजोबगोन बेबायदिनो खोहोगोन खोहोखांनायनि उनाव जोङो आरो बांसिन बेखौ हालौबावगोन आरो हालेवनानै बेबायदिनो मोजांहाय मोन ग्लिहोनानै जोङो बेखौ बेयाव जा खोथिया बेखौ हाजिरा बा सावरि बेबायदिनो लिंनानै जोङोह आइजोफोरखौसो दे जोंना जोंनि जायगायाव आइजोफोरखौसो माइ गायनाय बा फुनायाव जों आइजोेंफोरखौसो बाहायो जों हौवा फोर बाहायनो बा फुनाय जाया आरो बा गायनाय जाया जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि दा बेबायदिनो फुहोनानै जोङो गायगोन आरो बेबायदिनो गायनानै जोङो एसे गायखांनानै जेब्ला सोमो अब्ला बेयावबो जों हासार होनांगोन जेरै हासार फेसेव हासार बा इउरिया हासार बेबायदि होनो हायो आरो जोंहा गोबां हासार दङ बेबायदिनो मुलि बायदिसिनाबो होनो गोनां जायो जेरैहाय जों दानि जुगाव गोबां एम्फौ एनला बा हाग्रा बेफोरबायदि गोबां जायो बेनि थाखायनो जोंङ हाग्रा थैनायनि मुलि बेफोरबायदिबो फांगोन आरो बेबायदिनो जोङो माइ आबादखौ मावनानै जों न'आव लाबोनाय जायो आरो नोंथां दा नोंथाङाबो नोंथांनि जायगाफोराव माबायदि जिउ खांनायनि राहाया आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ औ दा गामि गफायाव थानाय हिसाबैथ' जोंहा जिउ खुंनायनि राहाया गोबां दङ दा नोंथाङाबो बुंलांबाय जोंहा गिबियावनो गामियाव थानाय सुबुंफोरा गिबियावनो माइ आबादखौ स सायख'यो मानोना माइ आबाद आबादा जोंनि गिबिसिन आबाद बर'फोरनि एबा गुबुन हारिय मावो नाथाय बर'फोरखौ जों बांसिन मावनाय नुनो मोनो आरो माइ आबादखौ दा नोंथाङा गिबिनि नो बुंलांखाबाय जे माइखौ माबोरै गायो माबोरै फैयो दा बिब्दिनो आङो गुबुन राहाखौबो नोंथांनो फोरमायनो सानदों दा जोंहा माइ आबादनि अनगायैबो जेरै जोङो माइ आबादखौ मावखांनानै जा मेसें बोथोर होनो बेखौ नोंथां दा जों मेसें बोथोराव जे बे माइ गायखांनाय हाखौ ओरैनो थानायखौ जोङो माने बे हाखौ जोङो एवफिननो जोङो बेयाव फिननानै जेरै आलु गायो आरो जेरै बेसर होनो बेखौ जोङो बेसरनिफ्राय थाव मोनो बेनिखायनो जोङो बेसरबो गायजायो आरो जेरै माइ गाखां माइ गायखांनायनि उनाव दा बिब्दिनो आ बर' आइजोफोरनि बेलायाव बिसोरो जेरै एम्फौ फिसिनाय दैमा दैमा थांनानै ना सारनानै लाबोनानै बाजार खाथि खालानि बाजारफोराव थांनानै फानहैनायखौ जों नुनो मोनो दा बिब्दिनो जोङो बांसिनै आइजोफोरखौ जोङो नायनो थाङोब्ला गिबियाव बिसोरो बांसिन जोङो बिसोरखौ एम्फौ फिसिनाय नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
दा बै एम्फौ फिसिनायनि बागै मानिे आं एसे फोरायना फोरमायना होनसै नोंथांनो दा जोङो एम्फौ फिनोब्ला गिबियावनो जोङो बेखौ फिथोबोबोनो जों बेखौ बाजार एबा न' खाथिनि सोरनावाफोर मोनोब्ला माने बिनिफ्राय जोङो लाबोयो आरो लाबोनानै जोङो मा खालामो हरसे हरनै बे फिथोबखौ लाबोनानै दोनफैयो आरो दा बे खिथोबनिफ्रायनो माने सिखिरि जायो सिखिरिया माने बिदै दैनानै माने बिदि जालाङो आरो दा बेखौ दोनफैनानै दा फिथोबनिफ्राय माने सिखिरि जायो आरो नोंथां
औ
बेनिफ्राय बेखौ न' दोनफैनायजों लोगोसे दा आदार होनोबो थ' जोंनो नांगोन ना बे आदार होनो थाखाय जोंङो ओ बै ओ सिखिरि एबा जानाय बिलाइखौ जोंङो लाबोयो आरो गोरलै बिलाइ दा बै बिलाइखौ लाबोनानै जों होफैयो होफैनानै बिब्दिनो बै ओ फिसा फिसा सिख्रिरिनिफाय जाबोनाय बैयो माने एम्फौ महरै महर लालांङो आरो बे एम्फौआ लासैनो गिदिर गिदिर लिरनायजों लोगोसे जोंनो बिनि आदारखौ जेरै बिलाइखौ गोरा गोरा माने होलांनांगोन आरो। आरो बिब्दिनो होलांनानै बियो देरोब्ला जों बेखौ ओ फिसाखौ एक्सट्रा आरो देरनायखौ एक्सट्रा दोननाय जायो। दा बिब्दिनो बै एम्फौनि मुंङानो जादों लाथा आरो नोंथां लाथा बुंङो बेखौ। दा बे लाथाखौ जोंङो ओ एवनानैबो जाजायो आरो बेखौ जोंङो जेरै अनला खारैजोंबो जायो माने गोबां गोथाव जायो बियो अनला खारैजों लाथाया। दा बांसिनै जों नुनो मोनो लाथाखौ माने ओ फ्राइ एवना जानाय माने गोबां ओ देहानि थाखाय थाखायबो मोजां होननाय खोनानो मोनदों बे लाथाया दा बेखौ जोंङो जानायनि अनगायैबो बर' आइजोफोरा ओ बेखौ जोंङो हाथाय बाजार एबा न' न' जासिनानै माने फान्नायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। दा एम्फौ फिसिनायनि अनगायैबो आरो जोंहा दंबावो ओ ना गुरनाय जा जोंनि खाथि थि खाला ओ दैमा दैसायाव थानाय बे निजोरायाव ओ जेरै मे सें बोथोराव दैया रानोलाय बै दै रानायाव माने सान्दुं गोसा जायोब्ला नाफोरा गोजौ गोजौ दावगाबोयो दा बै नाफोरा माने बारा खारनो बोलो मोना बे दै रानायजों लोगोसे दा बैखौ नायनानैनो आइजोफोरा ओ गावबा गावनि जेखाइ एबा खबायाइखौ लाना थांनानै माने ना गुरैनायखौ नुनो मोनो आरो दा बिब्दि ना गुरैनानै बि बिसोरो गोबां ओ गुरनानै लाबोयो जेरै गेदेर, फिसा ओ नाफोरखौ दा बिब्दि नाखौ लाबोनानै बिसोरो न'आवबो जायो नाथाय जानो आग्लायनायखौ माने ओ बाजार एबा ओ न'निनो सोरनोबा जोंङो फानहरनायखौ नुनो मोनो आरो। दा बिदिनो जोंङो गोबां रोखोमै जोंङो जिउ खुंनायाव माने ओ खामानि मावनानै जों फैसा खामायनो हायो आरो दा दा गिबि ओ गिबि बाथ्रायानो जादों दा माइ आबाद दा नोंथांङा सिगांङावनो बुंलांखाबाय माइ आबादखौ माबोरै मावो। दा बिब्दिनो ओ जोंहा ओ बर' सुबुंफोरा ओ गिबियावनो माने ओ गावनि जे खामानि एबा गावनि जानाय लोंनाय बेफोरखौ माने दिहुननायाव गोबां सिगांग्रो माने गोदोनिफ्रायनो ओ जेरै बर' आइजोफोरा माने मालायनि सिंङाव गंलायना थानो नांङाखै मानोना सिगांनि फ्रायनो बर' सुबुंफोरा गावनि जानाय आदारखौ बुथुमना ओ लानो रोंदोंमोन आरो बुथुमना लानायजों लोगोसे ओ फालांगि खालामनानै माने गावनि जिंखौ गावनि जिउखौ माने ओ मोजांङै ओ दालांनो हादोंमोन आरो दा बिब्दिनो दानि जुग बावबो जोंहा आबाद मावनायखौ बारा नुनो मोनला। मानोना दानि जुगाव ओ बांसिनै जोङो मेसिनारिफोराव बानायनायफोरखौसो नुनो मोनो। ओ दानि माइ आबाद मावनायखौबो जोङो बारा नुनो थांला मानोना
औ।
बै आबादफोरखौ माने ओ बर'फोरनि अनगा माने बेलेग हारिखौ जों मावनाय नुनो मोनला आरो नोंथां। ओ मानोना जोंहा ओ गुबुन गुबुन जानाय आ आ फैबाय बिनि थाखायनो ओ सोरबाबाबोथ' ओंखामखौनो जानायखौ माने नुनो मोना आरो माने जोङो दा बिदिनो आरो जिउ